हेल'
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों गोज गोजोन फुंबिलिनि हामलायदों अ दा
बे मा होनो दैज्लां बोथोरनि बागै सावरायनोसै नामा नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथांहाा
औ
दाथ' बोथोरा जोबोर गरम सम सम अखा
नंगौ औ थारैनो नंगौ
औ दा नोंथांमोननि जों मा अखा हाबाय थ दं नामा
औ नोंथां थारैनो जोंनिजोंंबो बोथोरा बिदिनो हमनो हाया माब्ला माब मा जायो थिग बेबायदिनो जोंनाव दसेनो सान्दुं दसेनो अखा नै दनानैसो सान्दुं दुं दुंमोन नाथाय दा दसेनो जोंना सेमिट एबा आधा घन्टानि गेजेरावनो जोंना दसेनो अखाया फैब्रबना होलायबाय
जोंनावबो बिदिनो फुङाव जोबोर गरममोन ओमफ्राय दायो अखा हाबाय जादों आरो ना एसे थान्दा जादों जानायालाय
औ नोंथां
औ दा बिबायदि समावथ' जोंनिया जों बर' माहारियाथ' गायनाय फुनाय जेनेबा आबादजोंसो सोलिना थायो नङा होमबा
औ नंगौ
औ दा बे बे समाव नोंथांमोननिजों जेनेबा गायनाय फुनाय बा माइ आबाद माव मावदों नामा
औ नोंथां थारैनो जोंनाथ' दा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोर होननानै जोङो माब्लाबा सान्दुं आरो माब्लाबा अखा फैयो जों बेखौ जेबो हमदांनो हाया नाथाय जों बे अखा सान्दुंखौहाय गिनानै थायोब्ला जोंहा फैब थानाय बोसोराव जोंहा ओंखाम एबा जों आदारखौनो मोनजानाय नङा बेनि थाखायनो जोंनाहाय बिदिनो दसे सान्ानदुं दुंब्लाबो एबा दसे अखा हायोब्लाबो जोंना साथा बायदिसिना लानानै माइखौ खौ गायथारनांगौ जायो मानो होननानै बुङोब्ला बे दैज्लां बोथोरा थांब्लाथाय जोंना माइखौ उनावहाय गायफिननो हानाय नङा बेनि थाखायनो जोंना बिदि समब्ला बिदि अखा अखाा एबा सान्दुं बेखौ नेवसिनाबाबो गावनि देहाखौ खस्थ' होनांग ाबाबो जोङो माइ आबादखौ फोथाराव मावथारनांगौ जायो नोंथां
अ नोंथाङा आंनिसिम माबाफोर सों सोंनो गोसो दंबा सोंजागोन
नोंथांमोननि ओनसोलावबो माइ आबादखौ माबोरैहाय गायो नोंथां आंहा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ जोंनि ओनसोलावबो ओ माइ आबादजों सोलिनानै जेनेबा गावनि बोसोरसेनि आदारखौ बुथुमना लायो जेनेबा जानायखौ अ बे जोंनियावबो माइ आबादखौ जेनेबा ओरैबायदि मावनाय जायो दा
दाथ' दानि जुगावथ' मोसौ जों जोंनि ओनसोलाव हालेवनाय जाला आरोना माइ आबाद मावनायथ' जों हाखौ फोमोनना लाग्रोनांगोन नङा एवनानै बे एवनाया थारमाने जोंनिया दानि जुगाव ट्रेक्टरजों एवनाय जायो आरो गोदोर गोदेर ट्रेक्टरजों हनुमान ट्रेक्टरजों ओमफ्राय
ओम
गिबियावथ' माइ गायनाया जेनेबा जोंनियाव ओ दानि जुगाव जोंनिाव रनजित आ सततचर पसात्तुर बेफोरबायदि माइफोरखौ गोबाङै गायनाय जायो आरो ना आगोलावथ' आइजं ओ जोसा माइब्रा बेफोरबायदि गायनाय नुबोदोंमोन आगोलाव जों उनदैबा अ आसु माइ गायनाय नाय नुबोदोंमोन नाथाय दानि जुगाव थारमाने सोलायनानै सथुर फसाथुर ओ रनजित रनजित बेफोरबायदि माइ फोरखौ बांसिनै गायनाय जादों आरोना ओमफ्राय जोंनियाव माइ गायनायाव थारमे फार्स्टआवथ' गिबियावथ' हालेवनानै होननो खोथिया फोबाय खोथिया फोनानै खोथियाखौ फुबाय फुनानै जेनेबा गायनाय समाव जेनेबा मानसिजोंनो गायनाय जायो आरोना गुबुनावथ' जों मिचिनजों गायनाय नुयो नाथाय जोंनियाव माने मानसिजोंनो गायनाय जायो आरो जेनेबा जोंनाव हिनजावफोरा माइ गायो ओ खोथिया फुनायाबो हिनजावफोरानो बिदिनो औ बिदिनो गायो आरो जोंनाव ओमफ्राय हौवाफोरनिया माने हालेवनाय आलि खोनाय आ खोथिया रानना होनाय गायनाय समाव बेफोरो आरो जेनेबा जोंना हौवाफोरनि खामानिया बिदिनो गायो जेनेबा नोंथांमोननिसिम एसे सोंनोमोन थारमाने नोंथांमोननियाव नोंथांमोनावबो जेनेबा माइ गायनाय सिस्टेमा
औ
ओ मिचिनजों गायो ना मानसिजों गायो आरो मा मा माइ गायो आरो हाजिराफोरनि बेसेनफोरखौ ओरै एसे फोरमायजोबनो हागोन नामा
औ थारैनो हागोन नोंथां बिदिनो जोंनाहाय ओ माइ गायनायाहाय गोदोनि माइ गायनाय आरो दानि माइ गायनायखौ जोङो नायोब्ला नुना मोनोदि ओ गोदोनि माइ गायनाय आरो दानि माइ गायनायनि गेजेराव गोबां फारागखौ जोङो नुनानै मोनो औ गोदोहाय जोंहा ओ बिदिनो गिबियावनो नांगोलजों ओ खारायनानै उनाव सामार होनानै बिदिनो जोंहा माइ गायनाय जायोमोन नाथाय जोंहा दानि मुगायाव बेहाय ओ समनि गोबां आंखाल जाउनाव जोंनि ओ मोसौजों हालेवोब्ला हालेवनानै गायोब्ला जोंना ओ बिगासे हाखौनो सानब्रै सानबाया जोंनो नांगौ जायो बेनिखायनो जोंहा समनि आंखाल ओ समनि जोबोद आंखाल बिदिनो जोंना ओ दानि गोदान मुगाजों ओ गोरोबफानानैहाय जोंना ट्रेक्टर बायदिसिनाखौ लाबोनानै बिदिनो बाजि बिघा एबा द'जि बिघा हाखौ सानसेनो एवनो ह यो बेनि थाखायनो जोंना ट्रेक्टरजोंहाय एवनाय जायो बिदिनो ट्रेक्टरजों एवखांनानैहाय ओ खोथियाखौ फोनानै बिदिनो खोथिया जौबो ब्ला अब्ला माइ गायनो जायो अबोला जोंना दानि समावहाय आलि दानग्रा मिसिंबो ओंखारबाय जेरै ओ गोदोनि दिनावहाय खदालजों दानोबा जोंहा ओ बिदिनो सानसेयाव आ ओ बिगासे बेनिबो खम हायोमोन नाथाय जोंहा दानिया ट्रेक्टरजों बिदिनो आलि दानोब्ला जोंनिया सानसेयावनो ओ नैजि बिगा एबा नैजिबा बिगा आलिखो जोङो एबा बिनिख्रुइ बांसिनखौबो जोङो दाननो हायो थिग बेबायदिनो जोंना समनि आं आंखालनि थाखाय बेफोर ओ मेचिनखौ लाबोनो हमबाय आरोहाय ओ बिदिनो जोंना माइ गायनाय होनोब्लाथ' ओ जोंना गोबां मिसिं ओंखारबाय नाथाय बे माइ गायनाय मिसिङा जोंनि ओनसोलाव सफैनायखौ जोङो नुनो मोनथ'वाखै नाथायबा बेबो लासैनो एबा फैगोन बोसोरफोराव जोंना सौफैगोन होननानै जोङो मिथिना मोनदों गोबां आबादारि फोरखौनो जों सावरायनाय खोनायो बे मेसिनखौ ओ फैगोन बोसोराव लाबगोन होननायखौ बिदिनो जों जोंना औ माइ गायनाय ओ मेसिङा गैयाब्लाबो जोंहा माइआ जेबोब्ला मोनो एब्ला हानो जायो अब्ला जोंहा बे माइखौहाय मिचिन जों नो हानाय जायो एबा दानि मुगायावथ'जोंना मिेसिंजोंनो हानानै ओ लोगो लोगोनो माइखौ नानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ओ बे माइया माइखौ जोंना लाबनानै न'नि बाख ख्रियाव सोनाल'सो दोनफैनांगौ बि इ बिदिखौ जोङो नुनो मोनो औ बिदिनो जोंना ओ माइ गायनाय होनोब्ला जोंना आइजो माहारिफोरा जोंना बिदिनो सो बा खायसेया ओ फाला थाङो एबा सोरबा जोंनि मोनथाराबा जोङो हाजिरा लानांगौ जायो बिदिनो जोंना सानसेयाव ओ ओंखाम बोथि होनायजों लोगोसे बिसोरनोहाय ओ थामजौ रांखौ हरनांगौ जायो। नोंथां
अ
बिदिनो ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो दा माइ गायनायखौ जागायबायना नोंथां?
औ औ जोंनि ओनसोलाव दा माइ गायनाया जोबोद सोलिगासिनो। थारमाने जोंनाव दैनि एसे प्रब्लेम जादों माने होनबा अखा हादोंब्लाबो दैया थायाखैमोन दं माने जोंनिया ओरैहाय दंग' दंग'जों फैनाय दै गैया नालाय मा अखानि दैजोंसो गायनाय बायदि जायो आरो बेनि थाखाय दा अखा हाबाय थानायनि जाउनाव एसे दै जानायखाय जोबोर अरनांदो आरो गायनाया
औ नंगौ नोंथां
न'खर न'खर जेनेबा जिखिनि गावबा गाव खेथि मावो गासैबो तारमाने हांखुर जादों दा गासैबो मावदो बेनि थाखाय जोङो एसे ओ हाजिरिया बा माइ गायग्रानि गोनांथि जादों आरो मोननो नागिराखै मानसि मिलायाखै
औ नंगौ
जोंनावबो बिदिनो हिनजावफोर ओ बा आइजो माहारियानो माइखौ गायनाय जायो जोंनाबो बिदिनो सेम थामजौ रां ओंखाम बोथिसे अ ओमफ्राय बे माइ गायनाय गायनायावहाय हिनजावफोरनि बा आइजो माहारियानो गोबां खस्थ' जानांगौ जायो जोंनाव सान्दुंबाबो अ खाबाबो सानदुंबाबो गायनांगौ जायो फामथाब जानानै बा अखाबाबो सि जानानै गायनांगौ जायो आरोना जोंनावबो बिदिनो मि सिन दा गोनो-गोदान मुगाजों जेनेबा गोबां जायगायाव मेचिनजों गायनाय नुयो। बे मेचिनफोरा जोंनावबो सफैथ'वाखै आरो आलि दाननायावबो जे नोंथांमोननिजों मेचिन मेसिनजों ओ मा होनो ट्रेक्टरजों आलि खोनाय फैदो होनदो नाथाय जोंनि एरियायाव नुथ' वाखै आरो। नुनो मोनथ'नाय जायाखै। ओमफ्राय बा नोंसोरनाव मा मा माइ गायनाय जायो होनदों नोंथां?
औ ओ जोंनि ओनसोलावथ' दा नि मुगायाव गोबां ओ नार्सारिनिफ्राय ओंखारनाय ओ बिदानखौसो लाबोनानै गायनाय जायो जेरै जोंहा ओ बिदिनो बंग बधु ओ सुतुर पसात्तुर बेफोर बायदि गोबां ओ माइखौनो गायनाय जायो बेनि ओ नाथायबा आङो बेफोर माइनि ओ गोबां नामखौनो मिथिजोब स्लाबा नोंथां। औ
ओ बे माइफ्रा ओरिनो बिगायाव बेसेबांसो मन जायो नोंथां?
औ नोंथां ओ आंथ' खोनानायाव खोनानो मोनदों बिदिनो ओ जोंनि हासार गोनां हा ए बा गोथौ हायाव ओ नैजि मन एबा जिबा मन हालागै ओ बिदि जानाय होननायखौ आं खोनानो मोनदों नोंथां।
औ
नाथाइबा खायसे खायसेनिया ओ बाराबो जानो हायो आरो खायसेनिया खमबो जानो हायो ओ बेखौ जोङो बिदि ओ डाइरेक्ट बुंनो हाया जों हमनानै लानो हायोदि जोङो जिबा मन एबा नैजि मन बेनि गेजेराव जानायखौ जोङो हमना लानो हायो औ
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय
समाबो जाबाय जाबाय औ।
औ नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय गोजोननाय थाथों।